हेल' नोंथां
औ हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों ओइ गिबि औ आं जिरायनानै दं
नंगौ नोंथां
ओ गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
सिमबो आंनिफ्राय मोनाबिलिनि हाम गोजोन हाम-हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्नाय थाबाय।
दे बिदिब्ला जोङो दिनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनि।
औ थारैनो।
नोंथांमोननि ओन्सोलाव मा रोखोमनि गान्नाय जोमनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ थारैनो आं फोरमायनो हागोन ओ जोंनि ओन्सोलाव माबायदि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय होन्नानै बुङोब्ला ओ जोंनि ओ ओनसोलाथ ओम ग जोंनि ओन्सोलाथ गोबाङैनो ओ बर'फोरनि थागिबि बर'फोरनि ओन्सोल बेवहाय जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनाय बायदियै गो बांसिनानो हिनजाव फोरा हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना, गस्ला, फास्रा आरो हौवा-हौवाफोरनि थाखाय ओ गामसा, गस्ला बैफोरखौ जोङो बांसिनै ओम दोरोङारि महरै ओ गान्नाय जायो।
नोंगौ नोंथां नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओन्सोलावबो ओ हौवासाफोरा गामसा गोबां रोखोम खोमनि रं खा रंनि गोबां रं गानो। गुफुर गोजा ओ गाब नि गानो गुफुर, गोजा लोगोसेनो गोथां गाबनिखौ गान्नायखौ नुनो मोनो। आरो हिन्जावसाफोरखौ जोङो गोबांखौनो द ख'ना गान्नाय नुयो।
औ थारैनो।
नोंथांनि ओ न्सोलाव सारि गान्नायफोर सुबुं दङ नामा?
ओ जोंनि ओन्सोलाव आं गिबियावनो बुंखाबाय जे जोंनि ओन्सोलाव आं गिबियावनो बुंखांबाय बे जोंनि आ ओन्सोलाव थागिबि बर'फोरनि ओन्सोल। बेवहाय जोङो ओ बांसिनैनो जोंनि गामि आरो लोगोसे जोंनि खाथि खालानि गामि बा ओन्सोलफोराव ओ बांसिनैनो बर' गा ओ बर' मानसि दङ। बैनि जाहोनाव बांसिनैनो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि गान्नाय जोमनायफोर खौ ओ गान्नाय गान्नाय जायो। ओ जोंनि ओन्सोलनि इसे गोजान आव बा ओम गुबुन गामिफोराव जोङो बैफोर गुबुनारिफोरनि गान्नाय जोमनायखौ जोङो गुबुन हारिफोरखौ गान्नाय नुनाय मोन्नाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओन्सोलावबो बेबायदिनो नुयो आरो गोबाङानो बेखौ ओ दानानै गानो् गामसाफोरखौ जोङो गोबाङैनो दानानै गान्नाय नुनो मोनो। आरो ओ दख'नाफोरखौ गोबां खम जोङो दानानै गाननायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव। नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि दानानै गाननाय दख'ना गामसाफोर गानो नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव ओ दख'ना ओ गामसाफोर बेफोरबायदि फालांगियारि खालामनायखौ ओ गमामायैनो नुयो। ओ गो-गोबाङैनो जोंनि ओनसोलाव जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो दानाय लुनाय ओ खालामनो थाखाय हिसानसालि ओ गंफा गंफा थायो बेवहाय जोङो गाव गावनो ओ नांगौ बायदियै जोङो ओम गाननाय जोमनायखौ दानानै दिहुनन्नानै लानाय जायो लोगोसेनो जों जोंनि गाननायजों लोगोसे बेनिख्रुइ बांसिन बिबांनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो दानानै दिहुनन्नानै बेखौ जोङो फालांगियारि बि थिङाव ओ लाङो। जेरैबायदि जोङो हाथाय बाजाराव दै ओ हाथाय बाजाराव लांनानै बेखौ खौ जोङो ओ उम फाननो हायो बा ओ जोङो ग'लाफोराव दख'ना ग'लाफोराव ओ गुबुन गुबुन ग'लाफोराव जोङो लांनानै बेफोरखौ जोङो ओ ओ फानहैनो हायो। लोगोसेनो जोङो खाथि खालानि सुबुंफोरनोबो गोनांथि जानाय ओ सुबुंफोरनो जोङो रांनि सोलायै बेखौ ओ हरनाय जायो।
नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दानानै गाननाय आरो लोगोसेनो बेफार फालांगियावबो बेखौ बाहायनो हा-हायो एबा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। न'आव दानानै जोङो बाजारफोराव आइजोफोर खौ गोबाङैनो फानहैनाय नुयो।
औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जोंनि दोरोङारि ओ गाननाय, जोमनायफोराव माबायदि आगर बेरखांहोनानै दानाय जायो जोंनि बर' आइजोफोरा?
नंगौ नों ओ नोंथाङा बुं नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव आङो नुनो मोनो गराय फायख्रि आरो गोबां बिदिनो जोङो ओ मिथिंगानि गाब गोनां एबा दाउ ओ बिरनाय बायदिसिनाफोरखौ नायनानै गोदो गोदोनि ओ आइ, आबौ, आ-आबैमोना एरनानै गालांनायखौ दासिमबो जोङो एरनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा बेनि बागै मोजाङै मिथिगौबा एसे फोरमायना होनायसाय।
ओ जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायाव जोङो ओ आगर होनना आगर होननानै बुङोब्ला गुबैयै जोङो जों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनिया दानाय लुनायफोरा ओ गोदोनि फ्रायनो ओ फैबाय थानाय बायदियैनो गोदो जेरैहाय जोङो ओ
हाजो आगरबो नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो आ दाउ बिरनाय, हाजो आगर, रेगे रेगां, दिंखिया बिबार, दिंखिया बिलाइ, फारौ मेगन, थाइगिर बिबार, बैग्रि बिबार, ओ खुसिया मेगन, ओ बिबार आगर, दावराइ आगर, फारौ बेफोरबायदिनो दाउसिन दाउला आरो जिब जुनार जेरै मै बैफो बेफोरबायदि ओ मोसा बायदि रोखोमनि ओ बिबार बिफां लाइफां ओ बिलाइ आरो बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि जिखिनि नुथाय बेफोरखौ नायनानैनो गोदोनि आइजोफोरा अ आगरफोर एरखाङोमोन बैफोरो ओ खान्थिफोरानो दिनैसिमबो खान्थिफोरखौनो दिनैसिमबो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जोंनि इस सानलिफोराव दानानै बे थांहोयो लोगोसेनो दा जोंनि ओं ओ थारै बा जोंनि समाबो सोलैबाय बा जोंनि ओ समा सोलायनाय लोगो लोगो गोनो उम गोनोखोआरि बिखान्थिजों दिहुनजानाय बायदि रोखोमनि मेसिन बा ओ बेफोरबायदि जि दाग्रा फोरजों जोङो बैफोर खामानिफोरखौ गोरलैयैनो बा खम समावनो गोबां बिबांनि दिहुननानै बेखौ जों फालांगिरियारि फालांगियाव दैथायहरनो हायो।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिबांनि बेबायदिनो मेचिनदो दानानै दानिया फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै। आरो गोदो जोंनि आबै आबौमोन आबैमोना जि मिथिंगानि थासारिखौ नायनानै एरनानै गालांनाय महरखौ दासिमबो जोङो गामि ओनसोलफोराव ओ दख'ना एबा गामसाफोराव जोङो एरनायखौ नुनो मोनो। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोन्थाव। आरो बेयो गोग्गोाथावनि बाथ्रा। नङा होनबा नों
औ थारैनो नंगौ। दा जोंनि ओ दोरोङारि गाननाय जोमनायाव जोंनिया ओ मोनसेल' गाबनिथ' गाना जाहैबाय नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
गोदो आरो दानि ओ समाव बै जोंनि गाननाय जोमनायाव माबायदि गाबफोरखौ गाहैयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथां ओ जोङो गो खोथिया गोजा गाब आरो गुफुर गाब खौ जोङो गोदो गोदाय जोङो गावनो मिथिंगानिफ्राय मोननायनिफ्राय जोङो बेखौ गाबफोरखौ गाहोयोमोन आरो लोगोसे जे जोङो इन्दि खुन्दुंखौबो न'खरावनो ओ न'खरावनो बानायोमोन। बेखौ इन्दि इन्दि फिथोबनिफ्राय मोननाय जायोमोन। आरो दासिम दासिमबो बेखौ जोङो नुनो मोनो न'खर न'खर इन्दि लानानै जोङो फिथि इन्दि फिसिनानै जोङो इन्दि खुन्दुं लुनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो।
औ औ थारैनो
बेनि सिया जोबोद गाननो मोजां
औ ओ थारैनो ओ मिथिगौ इन्दि सि या जोंनि ओ देहानि बिगुर बेनि थाखाय जोबोर मोजां जो ओ इन्दि खुन्दुं बानाय जिखौ जोङो जुदि जोमो अब्ला जोङो बेखौ ओ गोजां बोथोराव बेखौ गुदुं जोंनि देहाखौ गुदुङै लाखिनो थाखाय ओ गु-गुदुङै लाखियो आरो जेब्ला जों बेखौ गोलोम बोथोराव जोमो बे इन्दि खुन्दुंनि जिया जोंनि देहाखौ बेफोरबायदिनो बेयो जोंनि ओ बे इन्दि खुन्दुंनि ओ जिया जोंनि मोनफ्रोमबो बोथोराव मोजाङैनो लाजायो आरो जोंनि ओ बिगुरनि थाखाय ओ जोंनि ओ देहानि थासारिनि थाखाय जोबोर मोजां
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाया थारैनो जोबोद मोजां आरो दिनै ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
गोजोननाय थाबाय नोंथां।